खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ ओ दिनै जों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनि।
औ जागोन नों थां
माने सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोङो जिउखौ दैदेन लांनो हाया मोजाङै। बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां बेनिखायनो जों दिनै सोलोंथाइनि सायाव सावरायनि दा सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो आथिखालनि जि फरायसा बेफोरो सोलोंथाइखौ जों माब्रै मोजाङै मोजां लागोन बा सो आथिखालाव जोङो मा माबोरैहाय गुन गोनों सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बेनि बागै जोङो साननाया गोनां थार दा मानोना मुगाया गोबां माने बादायनाय मुगा जाबाय माने बयबो गोरोंसै दा बेफोरनि गेजेराव गाव खौ माब्रै बयनिख्रुइबो साबसिन सिनायथि होनो बा साबसिन ओ ओ फरायसा हिसाबै गावखौ गायसनोब्ला जोङो माबायदि फरायनांगोन माबायदि खस्थ' खालामनांगोन बेखौ जोङो साफ्रोम फरायसा फ्रानो साननांगोन मानोना जोङो ओ बे बायदि जोङो सांग्रां जायाब्ला ना नाजा थाजा नाजा थाबाब्ला जोङो गुबुननि गाहायाव थानो गोनां जागोन बिनिखायनो ओ दायो जेसे जेसेबां हायो एसेबां जोङो खस्थ' खालामनानै फरायनांगोन अब्लासो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ खौ मोनगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनब्लासो फैबाय थानाय जि इ सम बे समावहाय बा इयुनाव हाय जोङो गावनि जिउखौ मोजाङै थालांनो हागोन दा आथिखालावहाय माने सोलोंथाइजों लोगोसे बा सोलोंथाइखौल' सोलोंथाइखौ लाबाल' जोङो जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बे नङा सोलोंथाइजों लोगोसेनो बिनि सेर सेर जोङो बिदिनो मेथाइ खननाय बा जोलुर गेलेनाय बा दामनाय देनाय बेफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानांगोन दा बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि जिउखौ दाना लानो हायो बा गावखौ सिनायथि होनो हायो बे बे आरो दा बेजों लोगोसेनो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसेनो जोङो आरो मोनफ्रोमबो हाबा मोनफ्रोमबो खामानि बेखौबो जोङो सोलोंथारनां गोन न'नि खामानि बिमा बिफानिफ्राय जों सोलोंनांगोन बा बिमा बिफाखौ जोङो हेफाजाब होनांगोन बेजों लोगोसेनो जोङो गाव गावनि आखल आखुखौबो जों दानांगोन बेबो मोनसे सोलोंथाइ जोङो माने गावनि बिमा बिफाखौ मा माबोरै जोङो मान होनांगौ बा गेदेरखौ जोङो माबोरै मान होनांगौ उन्दैखौ जों माबोरै अननांगौ। ओ समाजनि मानसिफोरजों माबोरै जोङो मिलायनानै थानांगौ बेफोर बायदि फिसा फिसा सोलों गियानखौ जोङो सोलोंनांगोन आरो मोनफ्रोमबो हाबा हाबाखौनो जोङो ओ सोलोंथाइ बायदि लानानै जोङो सोलोंलाङोब्ला जिउआव जोङो। जाफुंसार जानो हागोन आथिखालनि मुगायाव बादायनाय मुगा हिसाबै जोङो। फरायसालियाव ओरैनो थादों थांनाय फैनाय खालामबाल' जाया। फरायसालि थांनानै जोङो मोजाङै फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ जोङो ओ खोनासंनांगोन। सोलोंनांगोन बिथांमोननिफ्राय आरो फैनानै जोङो न'आव मोजाङै फरायनांगोन आरो रोङिखौ जोङो टिउसन लानांगोन। अब्लासो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन माने रोंनानै आरो आनजादखौ मोजाङै मोजां पास खालामनानै जोङो बयनिख्रुइबो साबसिन मासियाव उथ्रिसारनो हागोन। दा नोंथाङा बे सोलोंथाइनि फारसे ओ फरायसाफ्रा मा बायदि सांग्रांथि जानांगौबा आ आथिखालनि मुगाजों गोरोबनोब्ला जोङो माबायदि फरायनांगोन बिनि बागै
औ औ बुंनो हागोन ओ दा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा सोलोंथाइया आथिखालनि मुगायाव जोबोद गोनां दा जोङो मुलुग संसाराव थांनानै थानोब्ला जोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो। मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुन सुबुंफोरा एबा आ बायदिसिना जिउफोरजों जोङो माने जेननानै थानो गोनां जायो। जेब्ला आ जेब्ला जों सोलोंथाइ मोननो हायो एबा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो अब्ला जोङो गुबुनफोरजों माने आगानजों आगान सुरफालांनो हायो आरो गावनि जिउखौ गोग्गोमै एबा साग्रिदै दानानै लानो हायो दा जोङो सोलोंथाइनि बेलायावबो नोङो सोलोंनायजोंल' जाया। आ सोलोंथाइया जोंहा ओरैनोथ' गुन गोनां सोलोंथाइ आरो ओरैनो सोलोंनाय बिदि महरै रानजायो। दा जोंहा फरायसालियाव खायफा सुबुंफोरा थाङो सोलोङो नाथाय आ गोबाङानो माने गियान लाब्लाबो बिखौ गावनि सरासनस्रा जिउआव बाहायनो रोङा जायो दा आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइ जेराव जोंहा फरायसाफोरा आ गाव फरायसालियाव एबा बिजाबाव जि सोलोंना मोनो बिखौ माने गावनि सरासनस्रा जिउआव बाहायनो रोंगौ आरो गावनि जिउखौ दानायाव माने मदद खालामना लानो रोंगौ आरोना। दा ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन ओ जोंना फरायसाफोरा फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना ओ बायजोआरि एबा गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना आ बेफोरबो थाफानांगौ होननानै। दा बेफोरजों माबायदियै जिउ दानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो माब्लाबा समाव जोङो जि सानो जोंनि साननाय बायदि जा जाजोबा नङा होमबा जेनेबा जोङो थं थं फरायनानै थां थांबाय जेनेबा आङो टिचार जागोन होननानै माब्लाबा जोङो फरायनानै थांनानै जुदि जोङो फोरोंगिरि जानो हा हायाब्ला अब्ला जोङो जेबो माने मा मावहै मा मा मावगोन जाहैगोन बिनिखायनो जोङो जोंनावहाय मोननै माबा थानांगौ थांखि थानांगौ होननानै बुङोब्ला माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा फरायनायजों लोगोसेनो माखासे समाव जोङो ओरैनो बेरायग्लांनानै थायो बे समाव जोङो मा खासे जेनेबा मेथाइ खननायानो होन बा सोरबाबा माने जोलुर गेलेनो मोजां मोनो बिथांमोनहा बेलासियाव गेलेनो हायो नङा होमबा फ फरायसालियाव फरायनायजोंबो लो लोगोसे बा हाबबाय थानायबो लोगोसे बा सुनिबार रबिबार जोंहा बे मेथाइ सोलोंनो थाखाय जोङो फरायसालियाव माने मेथाइ मेथाइनि फरायसालियाव जों थांनानै मेथाइ खननो सोलोंनो हागोन । बा दामनाय देनाय जों सोलोंहैनो हा गोन । फरायनायजों लोगोसे फरायनाया जेनेबा फुं समाव जाहैबाय बे बेलासियाव बा सुनिबार रबिबारावहाय जों बेफोरखौ लानानै दोननो हायोब्ला इयुनाव जों फरायनानै बिए एम ए पास जानानै जुदि जोङो साख्रि बाख्रि मोनहैयाब्ला बे जोङो नैबे सुनिबार रबिबाराव बे मेथाइ खननाय बा दामनाय देनाय सोलोंनाय बा बेलासि समाव जोङो जोलुर गेलेनानै मोजां मोननानै सोलोंनाय बेफोरो जोङो साख्रि मोनाब्लाबो फरायनानै साख्रि साख्रि मोनाब्लाबो जोङो बे मेथाइ खननायजोंनो जोङो मेथाइ खननानै जोङो रां रां खामायनो हागोन बा गावनि जिउखौ जोङो दानो हागोन बा गावखौ सिनायथि होनो हागोन आथिखालाव जोङो माने मेथाइ खननानैनो जोङो मोनसे मोनसे माबा प्रग्रामाव माने गायोब्ला मेथाइ खनहैयोब्ला बा मोनसे जुथुमायाव मे मेथाइ खनहैयोब्ला जोङो मोजां मोजां खनगिरिफोरा माने द'जि स्निजि गाहाम लाबोयो। हरसे ओ घन्टा गाहाम खननायावनो दा बेफोरबायदि जोङो साख्रि गैयाब्लाबो बे मोनसे आयदा जेनेबा मेथाइ खननाय बा दामनाय देनाय बा ओ बिदिनो जोलुर गेलेनाय बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंलांफायोब्ला गावहानो गोबां मोजां जायो आरो। माने जोङो मेथाइ खननानैबो जोङो जिउ खांनो हायो बा जोलुर गेलेनानैबो जोङो जिउ खुंनो हायो। जुदि जोङो माने साख्रि मोनाब्लाबो जोङो जुदि मोजां गेलेनो ओ रोङोब्ला मोनसे गेम गेलेनायावनो बा मोनसे ओ मोनसे मेस गेलेनायावनो जोङो जोलुर गेलेनायजों गेलेयोब्ला गोबां फैसा मोननो हायो। जेरै हलि सरन मोननि बाथ्राखौ बुं । बिथांमोनहा दिनै बेसेबां बा रां आरजिनो हाबाय जोलुर गेलेनानै बेबायदि आरो। आं बिद सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांनि साननाया ओ थारैनो नंगौ। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा फरायनायजों लोगोसे बायजोआरि बाहेरा बायदिसि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ गावनि जिउनि मोनसे बाहागो हिसाबै लांफानांगौ। जे बिजों लोगोस जे नोंहा जेनेबा ओ इयुनाव माबा मोनसे राहा दानायल' नङा ओ बेयाव मोनसे माने गावखोनो माने ओरैनो सरासनस्रा फ्रि समाव माने एक्टिभ एबा सोखो मोखो जानानै थानो हायो। बेनिबो मोनसे आरोना। ओ जेब्ला मानसिया गोबां सम माने ओरैनो सरासनस्रा समफोरखौ बाहायलाङो अब ब्ला माने गाज्रि लामा थिं थांनायाव माने गोबां बिहोमा होयो आरोना। ओरैनो थायोबा। ओ बिनिखायनो ओ जोङो जेनेबा बायदिसिना हाबा एबा जोङो खारनायानो जा, खारबाय थायोब्ला ओ जेनेबा गावनि देहायाबो एसे ओ गोख्रों जायो। आरो बायदिसिना मोसानाय मुसुरनायनि बेलायावबो जोंहा ओ देहाफ्रा एसे माने गोग्गोम जायो आरो साग्रिद जायो। दा बेबायदिनो ओ जोंहा गोबां बिफुरसा हुदाफोरखौ लांफानो हायो, जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदियै ओ बल गेलेनाय ओ ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनाय, आरो आंनि नोजोरावबो गोबां दं। ओ दा बुंनो थाङोब्ला थिखालाव ओ मा होनो बिगियानारि मुगायाव माने आ मबाइलनि सि ङावनो गोबां बायदिसिना खामानि मावनो हायो। आ दाज। जेनेबा बिफोरावबो एसे सोखोम मोखो जायोब्ला मोजां आरो ना।
औ।
ओ आरोबाव जोंहा दा बायदिसिना खेला सोलियो मबाइलनि सिङावनो जाय। खौ जोङो इसपरस। जोङो दा बेफोराव माने। हायोबा माने नाजानो नांगौ आरो। ओ ओरैनो सरासनस्रायै। थ देहायारि बायदिसिना खामानिफोरावबो नोङो सोखो मोखो बाहागो लानो हायो। दा आं बिखो सानो आरोना बेफोरबो माने आ। फरायनायजों लोगोसे लांफायोब्ला बेफोर। खौ। मोजां जायो आरोना दा नोंथाङा माबाफोर बुङो। सान्दोनामा।
औ आथिखालनि मुगायाव जोङो बा आथिखालनि बे बिगियान मुगायाव जोङो माने गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनांगौब्ला बा आथिखालनि मुगायाव नोङो थांनानै थानांगौब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिङावनो रोंखा राखा जाथारनांगोन नङा होमबा नोंथां। अब्लासो जोङो। जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन । जुदि जोङो बे बादायनाय मुगायाव जोङो बादायनो सांग्रां नङाब्ला बा थांनानै थानो बा जोङो दावहा नांनो थाखाय थियारि नङाब्ला जोङो गुबुन रोंखा रा आखा सुबुंजों सा नुबे जोङो माने मोजां फरायाब्ला सानर फरायाब्ला जोङो पारसेन्ट बा जौखोन्दोखौ जोङो ओ आनजादनि जौखोन्दोखौ जोङो खम मोनोब्ला जोङो गुबुनजों साख्रि बाख्रिखौ सेजागोन नङा होमबा बिनिखायनो जोङो गावखौ माने जाफुंसार। खालामनो बा गावनि जिउ खौ मोजाङै मोजां दानोब्ला बा इयुनाव साख्रि बाख्रि मावनो ब्ला जोङो दानिफ्रायनो नांथाब नाजानांगोन माने जेरै माने खानदारिफ्रा सानफाथोलो दखानावनो थायो जेरै ट्राक द्राइभार बा गारि द्राइभारफ्रा बिसोरो सानसे गारि सालायो बिदिनो जों फरायसाफ्राबो गावनि फरायनायाव नांथाब नाजानानै गावखौ दानो दानो नाजानांगौ आरो । बेबायदि होनना सानो आङो औ, औ नोंथां नै आबो जाबाय। ऐ सावरायनायखौ इयावनो दोनथ'नोसै औ, औ औ।